हेल' औ नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों खोनादों नंगौ
दासो सम
औ हागोन हागोन हागोन औ
औ औ औ आङो औ नोंथांजों दावबायनायनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै नोंथाङा रायज्लायजागोन नामा नोंथां औ औ दे औ नों औ नोंथाङाथ' बेरायनानै मोजां मोनो जानो हागौ
औ औ नंगौ थारैनो मोनो
औ औ औ नोंथाङा नोंनि नोंनि दासिम दासिम जिउआव मायाव बे मा मायाव बेरायनानै मा मायाव बेरायखो आरो मायाव बेरायनानै मोजां मोनखो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ थारैनो
औ
दावबायनाय एबा बेरायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जिउआव गोबां रोखोमनि दावबायनाय जायो नंङा होमबा नों नोंथां जिउआव दा दावबायनायानो जोंनि जिउनि मानसिनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो होननानैबो सानो नंङा होमबा जोङो मानो होनोब्ला जोंहा थांना थासान्दि गोबां जायगा एबा गोबां ओनसोलावनो जोंहा दावबायनांगौ जाखायो दा जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनायखौनो जोंहा दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो एबा बेरायनाय होननानै बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां दा जोंहा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला गिबियैनो जोंहा गोबां रोखोमनि दावबायनाय जों नुनो मोनो ओ जेरैहाय सोलोंथायारि दावबायनाय ओ ओमफ्राय गाव गावारि दावबायनाय जायोबा गावनि खामानियाव थांनाय बेखौ दावबायनाय ओमफ्राय जोंहा मिथिंगायारि दावबायनाय दंङ ओ थिग बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमै जोंहा दावबायनाय नुनो मोनो दा बेनि बेलायाव जोङो जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव बायदि रोखोमनि दावबायनाय जायगा जों नुनो मोनो जेरै हाय ओ ओ मानास नेसनेल पार्क बेफोरावबो जों दावबायना हायो नङा होमबा औ औ थिग बेबादिनो जोंहा रायमना नेसनेल पार्क का काजिरङा नेसनेल पार्क ओ उरां नेसनेल पार्क बायदि बायदि जि जेरैहाय सुकि हाजो बगामाथि ओ भैरब खुन्दक बायदि बायदि जोंनि साखाथियाव थानाय ओनसोलफोराव जोङो दावबायो आरो नोंथां नंगौना औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ गोद लास गोजाम गोजाम बो बोसोरखौ बिदाय होनाय समाव जोंहा बिदाय होनो थाखाय जोंहा ओ गो बोसोरनि एबा जोंहा गोजाम बोसोरनि एबा लास्ट जोबथारनायाव जोंहा जा डसेम्बर दान बैयाव जोंहा ओ पिकनिक जानो थांनायाव बेरायनाय जायो नङा होमबा ओ जायखौ खौ जोङो जानो ओ ज' ज' जालायनो थांनायाव जोंहा ओ बे बेवहाय बेरायनो हांनाय जायो थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ मिथिंगायारि दावबायनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय हाजो हाला बिफां लाइफां जिब जुनारफोरजों ओ गोरोबलायनानै जोंहा। बेरायनायखौनो जोंहा मिथिंगायारि दावबायनाय होननानै बुङो नङा होमबा दंफां लाइफां जेरावहाय हाजो ओनसोल समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय जायगाफोराव थांनाय खौनो जोङो मिथिंगायारि दावबायनाय एबा हाग्रामा दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नों थां
औ नं
औ जा हा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो हाललानिबो गोनांथि जायो नङा होमबा ओरैनो थ' जों आगोल नुनो थाङोमोन औ औ आगोल जोङो गावनि आथिंजोंनो ओ हान्थामेला खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आथिखाल जा दोरोङारि एबा गोखो मुगायाव औ गोबां रोखोमनि गारि मथर जोङो नुनो मोनबाय नङा होमबा ओ आथिखाल आथिखालथ' ओ न'खर नख खर न'खर न'खर गंफा गंफा गारि थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा ओ बायदि रोखोमनि नि गारि मथरजों जोंहा हान्था मेला खालामनाय जायो एबा हान्था मेला खालामनानै दावबायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ अ थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोम रोखोमै दावबायनाय नुनो मोनो दा आ जोंहा ओ दावबायनाय होननानै बुंबावोब्ला जोंहा मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरसिम ओ दावबायनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा एबा गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि औ गुबुन हादोरनिफ्राय जोंनि हादोराव दावबायफैनायखौ। खौबो जों नुनो मोनो दा दावबायनायाव। ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां खोथा मोनथिनो मोनो जेरै बै जायगानि। ओ मोनथिफेरि बाथ्रा एबा। बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिसोरनि आ नेमखान्थि। थि आसार खान्थिफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हायो नङा होमबा? नों थां एबा मिथिनो हायो औ औ थिक बेबादि। दिनो जोंबो जोंनि गाननाय जोमनाय ओ जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ। जोङो ओ दावबाय होनानो बैसोरनो जोङो दिन्थिफुंनो। हैैनो हायो नङा होमबा जोंनि हारिमुखौ औ औ थि बेबा। दिनो जोंहा दावबायनानै गोबां खोथा मोनथिनो हायो एबा मोनथि होनोनो हायो जोङो नं। नङा होनबा ओ थिग बेबादिनो जोंहा दावबायनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला ओ जोंहा फरायनानै मोननाय गियाननिख्रुइ जोंहा दावबायनानै मोननाय गियाना साबसिन एबा हामसिन जायो नङा होमबा। मानो होमबा औ। अ जोंहा नुनानै मोननाय गियान गियाना ओ फरायना मोननाय गियाननिख्रुइ बां बांसिन जोंहा गोसोयाव थासिनो नङा होमबा। थिग बेबादिनो जों हा ओ बायदि रोखोमनि मिथियि खोथा मोनथिनो मोनो बाथ्रा दाव बायनायनि गेजेरजों नङा होमबा। गोसोयाबो स्रां मोनो दावबायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे ओ गोसो सोया गिलिर मोनोब्ला जोंहा दावबायना होयो अब्ला जोंनि गोसोआ थारैनो मोजां मोनखाङो नङा होमबा नोंथां औ। अ अ अ थारैनो नों नोंथाङाबो आंनो दावबायनायनि गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा। मा बायदि हाय दावबायनायनि गेजेरजों औ
औ हायो ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखा माखासे मा होनो एक्सपिरियेन्सफोरखौ जोङो माने गियानफोरखौबो बुथुमनानै माने मोननो हायो आरो जेरै जोङो जोङो जों जोङो जेरै दाबसे जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो बे जायगानि सुबुंफोरा माबोरै थायो। माबोरै जायो बिसोरनि बिसोरनि आखल आखुफोरा माबोरै जों बेखौ माने बिसोरनि ओ बारहावाफोरा बोरै बे बेफोरखौ जोङो माने मोनथिनानै मोनो आरो मोनथि बे मोननायजों लोगोसे नोङो ओ सोलोंनानै लानानै फैनो हायो। बेनिखायनो ओ बिदि बेराय जायगा बेरायनाय दावबायनायाबो माने ओ गोनांथार जायो। आरो ओ मालाबा नोङो ओ नफ्राव गामि फोराव माने नफोराव जायगाफोराव थानो बायोबा नों ओ गोसोफोरखौ मोजां मोनाखैबा नोङो एसे दसे स खम बेरायलायोबा नोङो गोसोखौ एसे ओ गोजोननाय मोनो आरो। औ औ औ। बिदिनो जोङो ओ माखासे रोंगौथि रोंगौथिफोरखौ माने एक्सपिरियेन्सफोरखौ जोङो बेरायनानैबो जोङो दावबायनानैबो लानो हायो।
लानो हायो औ नंगौ।
नंगौ नोंथां औ नोंथाङा ओ। माबे नोंथाङा माबे ओ जायगायाव थांनानै माबे जायगायाव थांनानै ओ माबायदि रोंगौथि एबा एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोनबोखो माबाय दि मोनबोदों बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ। थारैनो ओ जोंहा दावबायनायावथ' गोबां रोखोमनि दावबायबाय जोंहा आ आ जोंनि रायजोनिफ्राय ओ जोङो थांदोंमोन ओ मुम्बाइ मुम्बाइ रायजोयाव औ औ बेव
आ औ औ दा नोंथाङा ओ बेखौनो फोरमायनानै ओ ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा मुम्बाइआव थांनानै माबायदि रोंगौथि बा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो बेनि ओ बे बे बेफो बे एसे
औ औ औ थानो बेवहाय थांनानै जोङो गोबां रोखोमनि ओ जेरैहाय जों थांनाय जादोंमोन ओ ओ बेवहाय थांनायाव जोंहा बिरखंजों थांनाय जादोंमोन नङा होमबा नोंथां? ओ ओ जोंहाथ' खम समनि गेजेरावनो गोजान लामा हान्थिनो हायो नङा होमबा दावबायनायाव? ओ खम समनि गेजेर जेरावनो जोंहा गोजान गोजान लामायाव बिरखंजों थाङोब्ला जोंहा थाबनो मोनैनो हायो। दावबायनायनि गेजेरजों औ औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ जोंखौहाय लानानै थांदोंमोन ओ भारतारि रौनिया हान्जाया। ओ जोंखौ फरायसालिनिफ्राय लाना हांनाय जादोंमोन। ओ सा जि जायनि जाहोनाव जोङो मुम्बाइआव थांनानै मुम बाइनि बायदिसिना रोख खोमनि बिसोरनि थानाय जानाय ओ बिसोरनि जा टाउन सहर ओ गेदेर गेदेर ओ न' बायदि रोखोमनि दंफां लाइफां बायदिफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बेनि गेजेरजों जोंहा बायदि रोखोमनि समायना रमायना हाजो मिथिं थिंगाजों बुंफबनाय ओ गोजौ गोजौ हाजोफोरावबो ओ जों दावबायना हादोंमोन नङा होनबा नोंथां? दा बेजों लोगोसे सेनो जोंहा बायदि रोखोमनि जेरैहाय ओ दावबायनानै जोंहा बेवइ ओनसोल राय जोआव जोंहा आ भारतारि रौनिया हान्जानि बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर केम्पफोराव जोंहा ओ नुनो मोनदोंमोन। दावबायनायनि गेजेरजों जों जोङो। थिग बेबादिनो बिथा ओ भारतारि रौनिया हान्जाफोरा माबायदिहाय मा ओ थानाय बि सोरनि माबादिहाय खामानि मावनाय बेफोरखौ जोंनो गासैखौबो दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। औ थिग बेबादिनो जोंहा नुनो मोनदोंमोन जानाय लोंनायानो जा बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय बिथां ओ रौनिया हानजानि बे बिथांमोननि जानाय लोंनायखौ खौबो जों नुनो मोनदोंमोन। थानाय बायदि रोखोमनि बिथांमोननि डिउथि मावनाय खामानि मावनाय बायदि बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर ओ केम्पफोराव एबा अफिसफोराव जोंखौ लांनाय जादोंमोन। गेदेर गेदेर अफिसारफोरजों गोरोबहोनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो बेफोरखौ जों दावबायनायनि जों मोननो हादों। थि बेबायदिनो जोंहा ओ गोदे ओ गेदेर गेदेर मन्दिरफोरावबो जोंखौ ओ लांनाय जा दोंमोन। बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि खोथा मोनथियैनि मोनथियै खोथा जोङो ओ मोन थिनो मोनदोंमोन दावबायनायनि गेजेरजों। थिग बेबादिनो जा जोंहा ओ बायदि खोथा जों जिउआव मोनथिनो मोनदों मोनथि थियै खोथा थिग बेबादिनो ओ जोंहा बायदि रोखोमै जानाय लोंनाय ओ थानाय जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों ओ एसे सुबिदा मोनदोंमोन। थिग बेबायदिनो बेफोरनो जोंनि ओ जा दावबायनायनि ओ जा एक्सपिरियेन्स होननानै बुङोब्ला थिग बेबायदिनो जों हा दावबायनायनि गेजेरजों बुङोब्ला जोङो जा कलकातानि जा हावरा स्टेसन बेफोरावबो जोंहा फैनायाव फैनायावहाय जोंहा ट्रेनजों फैनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो जों हावरा सि स्टेसन ओ बेफोरखौबो जों नुबोदोंमोन ओ पुनेनि जा एन डि ए नेसनेल डिफेन्स एकाडेमि बेफोरखौबो जोंहा औ औ बेफोरावबो जोंहा हाब बनो मोनदों बेफोरखौबो नुबोदों जोङो बिथांमोना जोंखौ बे फोरावबो सोबोदों थिग बे बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा जायगाफोराव बिथांमोना जोंखौ ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंखौ ओ
औ
थुलुंगाखां एबा मदद होबोदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंहाबो मोनसे बे जोंनि जिउनि गेदेरथार दावबायनाय होननानै जों सानना लानो हागोन आरो नों नंगौना औ औ बे जाबाय ओ आ ओ ओ रायजोआरि ओ ओ दावबायनायखौनो होनजागोन नेसनेल इन्टारग्रेसन टर ना मा होनो नोंथां औ औ औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा। जिउआव गोबां गेदेरथार दावबायनायखौ मोनबाय आरो नोंथां औ औ औ।